हेलौ
औ हेलौ खोनादों ना
हेलौ
हेलौ औ आंखौ खोनायाखै नामा? आं-आं खोनादों। हेलौ
खोनाबाय।
आंखौ खोनायाखै नामा?
अ दायो आं नोंथांजों जों सोमोन्दै फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन। ओ दायो आं बिदिब्ला जागायनोसै जोंनि बे ओनसोलाव ओ बेसर आबादखौ ओ माब्ला फोयो मा समाव फोयो आरो माबोरैहाय फोयो यो बेसरनिफ्राय मा मा बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो बे बेसर आबाद थ' जोंनि जायगायाव बानायनाय जायो। औ अ खोनादोंना? हेलौ अ नोंथाङा आंखौ खोनानो हायाखै नामा? हेलौ
एसे लासै खोनाफैबाय दं।
हेल' आंखौ खोनानो हायाखै नामा नोंथां?
हेलौ
औ आं खोनादों हेलौ मानोबा आंखौ खोनानो हायाखैबा आं आंखौ दा खोनाबायना? औ आं बेखौनो बुं बुंदोंमोन जे बेसर बे बेसर अ बे बेसर खौथ जोंनि ओनसोलाव बानायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलनि हाया बेसरनि थाखाय मोजां जायो नालाय बेसर आबाद मावनो हायो। जायगानि आबादारिफोरा मावनाय जायो आरो बे बेसर आबाद खौ बुंनो थाङोब्ला बिदि गोजां बोथोरनि समावनो बानायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेनिफ्रायथ फोरा बेसराबा माबायदि बानायो होन बिदि बेगर थायो बेसरनि ओ बिदि बेगरखौ बिथांमोना फोनानैनो ओ बेसर बानायनाय जायो आरो बे बेसरखौ बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो एनि फ्राय बेसरा देरबोयो ओमफ्राय देरबोनानै बिदिनो बिबार बारो बिबार बारनानै आरोबाव बिनिफ्राय जों गोबां फिथाइ मोननो हाबावो फिथाइआ जेब्ला रायो ओ बेनिफ्राय जोङो बे फिथाइखौ हानानै लाबोयो आरोना आबादारिफोरा बे फिथाइखौ हानानै लाबोनानै आबादारिफोरा गावसोरनि ओ गावसोरनि न'फोराव दोनफैयो ओमफ्राय आरो बे सर बेगरनिफ्रायथ बिदि थाव दिहुननाय जायो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ नङा होमबा
औ
खोनायोना नोंथाङा
अ
हेल'
औ खोनाफै बे औ खोनादों
अ थाव अ बेसरनिफ्रायथ थाव दिहुनखायो आरोना नोंथाङा मिथियै जानांगौ बेनिफ्राय नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बे बेसरनिफ्राय माबायदि थाव दिहुनो मा बा मिथिगौब्ला बुंजागोन नोंथाङा
ओ बेसरनिफ्राय थाव बननायखौथ आं बांद्राय मिथिया आ जिखुनु बेसरनिफ्राय थाव बहनो होनना आं बेखौ मि थिगौ आरो बेखौ नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना नै हेल'
औ खोनादों दे
औ औ ओ बेसरखौ बेसरनिफ्राय बेसरनिफ्राय बोरै थाव दिहुनो आरो बे थावखौ खौ बाहायनाय जायो बेखौ फालांगिसिम सोलायो नामा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं हागोन बेसरखौ जोङो
औ
ओ न गोबांखौनो नुनो मोनो आरोना जायफोरबा बेसर फैयो बिथांमोना न जानो थाखायल फोआ आरो ओ बिथांमोनहा फालांगि खालामनो थाखायबो बे बेसर कौ फोनाय जाखायो आरोना बेनिफ्राय
औ
बेनिफ्रायथ जा थाव थावनि थाखायनो फोनाय जायो बेखौ ओरैनो मैगं जानो थाखायल फोनाय जाखाया गोबाङानो बिदि थावनि थाखायनो खालामनाय जायो बेनिफ्रायथ बे थावखो जों फोरा ओ मेचिन थायो बे कारख खाना मेसिनाव लांनानै बेनि ओमफ्राय थाव गुबै दिहुननाय जायो आरो जायनिफ्राय जोङो बिदि नआव संनाय थाव गुबै आरोना खोनानो हादोंना नो थाङा
औ औ औ औ औ खोनादों औ खोनादों
ब्ला उम बे थाव गुबै दिहुननाय जायो नाल लाय बे थाव गुबैखौथ जोंनि नखरफ्रोमबो बाहायनाय जायो नायनो थांबा जोंनि आसामाव आरोना गासै बो थाव गुबैखौ नो बाहायनाय जायो आरो बा बांसिन जोंना थाव गुबै बाहायनाय जायो जेरैबायदि गुबुन जायगाफोराव नालेंखरनि थाव बाहायनाय जायो आरोना बै साइडजों ओ जेनेबा केरेला साइदजा तामिलनाडु साइडजा बे बेफोरबायदि नारेंखल आरिनि थाव बा बाहायो आरो जानायाव नाथाय जोंनि जा जानायाव बेफोरबायदि बेसरनि थावखोनो बांसिन बाहायनाय जायो आरो बेनिखायनो फालांगियाबो सोलियो जोंनि जायगायाव सोलियो नालाय बे बेसरनि थावा ओ फाननानै मुलाम्फा मोननो हायो बिथांमोना बेखौ जोङो। बिदिनो। खायफाबा बेगरखौ फानो खायफाबा बिदिनो थाव गुबै दिहुननानै फाननाय जायो आरो थाव गुबै दिहुननानै फानबा बांसिन जोंफोरा मुलाम्फा जानो हायो आरो दामखौ। बांसिन। मोनो होननानै आं खोनायो आरो। बेनिफ्राय नों। नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनोसै बेनि सायावनो जेनेबा बे मायदि साबसिनै फालांगि। खि हिसाबै खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा बेसरखौ जों फालांगि खालामोबा मुलाम्फा जागोन ना जाया बेनि सोमोन्दै एसे मा सानो नोंथाङा।
जों मिथिगौ जायफोरानो गोबां। बेबायदिनो मैगं थाइगं बा। बोथोरनि आबादखौ मावो नङा होबा।
ओं।
ओमफ्राय जा जों जोंनि जा बे बेसर बे बेसरखौ फोनानै बेखौ गाव जानाय। खर बाहायनायनि अनगायैबो बेखौ मोजां भाबै नायनानै बा जोथोन लानानै। जेला बेनि गुबै महरा मोनो गुबै महरखौ मोनो जे बेखौ हा जानाय बा। बेखौ आरो बेखौ ओ मेसिनाव लांनानै बे बिनि थावखौ बहननाय बैफोरखौ बहननानै बहननानै। माने जों सोलायनो हायो बेफोर आबादखौ जों मावोब्ला माने गावनि न'खराव जिउ खुंनायाव माने। माने माबा खांनानै लानो हायो बेनिखायनो ओ जोंनि जोंनि बे ओनसोलाव बा जों। आंनि गामि आबादखौ फोनायनि गोनांथि दं आं बेखिनिखौनो बुङो। ओ दा आं नोंथांनाव। सोंनो सानदों। जों जेखौ फोनायाव मा मा ओरैनो मेडिसिनफोर माबाफोर मेडिसिनफोर बाहायो नामा माबोरै जोथोन लाबा। माबा माबोरै जायो आरो माबोरै जों। बेखौ। संनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथां।
उम।
फोरमायनो।
औ जोबोद मोजां। जोङो। बेसरखौ। खौ। जोङो। सामलायनो गोनां जायो आरो आबाद हिसाबै जुदि मावोब्ला आरो गोबां हा। गोबां मावोब्ला जोंनि। याव गोबां। हाफोर थाखायो बेनिखायनो जों गुवार आबादबो मावनो हायो बेनिफ्राय बेसर। खौव मावोब्ला।
हेलौ। हेलौ। खोनादों ना? हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ औ खोनादों।
औ आं खोनादोंथ नोंथाङा एसे जायगाखौ सोलायबा साफ सिनि खोनांगोन जां औ। बेखौनो बुंदोंमोन आङो बे बेसर बिबारहा मोदोमनायबो थासै नालाय बायदिसिना बेरेेज सिखिरि आरो जेनेबा एम्फौ एनला मोदोमनायजों फैयो आरो बेसर बिबार खौ जानो थाखाय। अब्ला माने जुदि जोङो जेबो बिदि ओ मुलि आरि बाहायाबा आरो ना पेस्ट तिसाइद बा जेनो बिदि एम्फौ जानो हायि बाहायाब्ला बाहायो। ब्ला मोजां आरो नङाब्ला माने बिबारफोरखौ जानानै। फिथाइफोरखौ जोबोद गाज्रि खालामो आरो गोबां सम। आरो दानि समावथ। मिथिखागौ ना जोङो नोंथाङाबो ओ नुखाबै जानो हागौ बेसर बागान बेफोराव गोबां जाबादि जोंहा खहा जायो ओ एम एम्फौ एन्लानि थाखाय आबादारिफोरा जोङो बिदि बेफोरबायदि पेस्टिसाइद एम्फौ जा-जायि बेफोरबायदि होनो गोनां जायो आरो। बेफोरखौ होयोब्लासो जोङो माने दानि जुगाव। माने मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो नङाबा फिथाइफोरा खहा खालामजासै दानि जुगाव बेफोरबायदि जानानै फैबाय बे बेखायनो होनांगौ जायो आरो होयोब्ला जों बांसिनै मुला
औ।
आरो खाय दा समाव बोथोराबो। खौ हेफाजाब होआ जायो आरो। अब्ला बेबायदि समाव ओ जाबायदि जोंनो नांगौ जायो खायफा आबाद मावनायफोराव दै बा बेफोरबायदि जेनेबा हासार बेफोरबायदिफोर खौ जोङो होना होयोब्ला मोजां आबाद मोननो हायो आरो बेनो इनिफ्रायथ' आरो बे बेसरनि फ्राय थाव बानायो बे बेगरखौबो जों आस र आरियाव बाहायनो हायो आरो आं बे खौनो बुंबाय। इनिफ्राय बेनोसै नों
ओ दा जों बि दिब्ला औ, मिन थिनो हाबाय जों बेसरनिफ्राय मा मा बानायो फोनानै बोरै बिनिफ्राय मुलाम्फा मोनो थावखौ बोरै दहनो बोरै फालांगिसिम सोलायनाय जों बेफोरनि सोमोन दै बा ओ थ' आङो जोंनि बे दिनैनि सावरायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथनाय जाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय।
खोनादोंना? औ दे।